हेलौ नोंथां
अ नोंथां मा खालामदों?
अ दंथ'यो ओरैनो नोंथां।
अ नोंथां। दोनैनि
मा टपिकनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां?
अ औ दोनै सा सान्जा ओनसोलनि सुबुंफोरा माबायदिहाय मा मा
माने आबादनि सायाव आरोना नोंथाङा फोरमायदो एसे आबाद माने हायेन ओनसोल हाजोआरि ओनसोल आरो दैमा जेरै बिदि सेरफाङाव
औ औ।
बिदि आबादखौ मावनाय जायो बेफोरनि बागै एसे फोरमायदो।
अ ओ। सा सानजा ओनसोल ओ बेफोरबायदि गामियारि ओनसोलावथ' गाहायै आबाद हरै माइ ओ आबाद माइ आबादानो गाहाय होनजायो औ। माइ आबाद माइ आबादाथ' गिबियावनो माइलि ओ मा होनो बेखौ उम माइ गायनो थाखाय एबा माइ गायनो माइ गायनायनि सिगां खोथिया फोनो थाखाय माइदिलिखौ गिबियावनो दैयाव सोमग्रोनानै दोननाय जायो आरो। औ औ दैयाव सोमग्रोनानै दोननाय जायो।
जिखो आबाद मावनो हायो बिदि आरो हाजों लानानै बिनि गुन खौ नायनानै हासारजों लोब्बा लानानै माब बि माया मा बेयाव जागोन बिदियै नायनांगौ जायोना मानि आ
नंगौ नंगौ
उम
बेन जेब्ला सम फैयो माइ गायनायनि जेब्ला सम फैयो अब्ला गिबियावनो माय गायनो थाखाय ओ खोथिया फोग्रोनाय जायो आरो। खोथिया
औ
गिबियावनो खोथिया फोग्रोना लानाय जायो माइ गायनायनि सिगां जाय जेसेबां गायो। ओ खोथ खोथियाखौ फोग्रोनानै लाबाय बेनि उनावहाय खोथिया रजनानै जेब्ला गायनो हाथ थावथावसिम बेखौ नेनाय जायोआरो बेखिनिखौ नेनाय जायो
बेखौ मानि माइखौ गायनानै आरो बेखौ बिराद जोथोनै लाखिनाय दै नांगौनि दै हुहोबाय।
औ औ
सार बायदिसिना बेफोरखौ नायै नायै माने जेब्लासिम मायनि थरायनाय
नंगौ।
बेसिमाव लासे जोथोन लानांगौ जायो आरो माइखौ मोनहोनानै बिनि फिथाइ ओंखारनानै बे खौ हानाय जायोना आरोना नोंथां
औ औ नंगौ।
बेबायदियैनो गोबां आबादफोर दं। थालिर दंफांनि आबाद रबार बागान जेरै राबार दाव फांनि। आबाद गोबां माने।
बेफोरनि बागै एसे बुंदो
औ बेनि अनगायैबोथ' आरो गोबां आबाद मावनाय जायो।
ओ आबादनि जेरै गोनांथि। थिबो थाबाय खहा मुलाम्फा सोलायनाय बेफोरखौ बुंदों। आबादनि मुलाम्फा हमना ला जेरै मुलाम्फा आबाद निफ्राय मा मा? नानै माबोरै मुलाम्फा जायो। ओ माइखौ मोनबाय निफ्राय माइरं माइरंखौ फाननो हायो गोबां दारिमियाव फ्लाय खालाम हरनाय बेफोरबादि
औ औ माइखौथ' ओ बिदि ओ गायखांनानै जेब्ला हायो हाखांनानै जेब्ला बेखौ माइ खौ दुब्लिनिफ्राय नसिम लाबोयो बेनि उनावहाय ओ बेखौ
औ
माइखौ माइखौबो ओ दायरेक दायरेक्टलि फानहरोबो। फानहरनोबो हायो आरो नखरावबो लाखिनो हायो। औ फालांगियाव बाहायनो हायो
ओ माइनिफ्राय दिव हुननानै माइरं जानाय बेनि बागै बेसे बुंदो
ओ माइखौथ' माइरंखौथ' दायरेक्ट मोना माइखौ नआव लाबोबाय ओ फोथारनिफ्राय नआव लाबोबाय बेनि उनाव ओमफ्राय माइखौ ओ मा होनो बेखौ बेखौथ नानानैसो लाबोनांगोन ना माइ फिथाइखौसो औ माइ फिथाइखौसो लायोथ माबा लाबोनाय जायो माइ फिथाइखौ नानानै माइखौ हाखांनानै नानानै बे खौ नआव लाबोबाय बेनि उनावहाय बे खौ माइरं मोननो थाखाय जायखौ जों जायो ओंखाम बेखौ मोननो थाखाय जोङो ओ दारिमिनाव ओ बेफोरबायदियाव दारिमिनाव लांनाय जायो।
उम
जायखौ जों माइरं दिहुननो थाखाय बेनिफ्राय माइनिफ्राय।
माइनि अनगायै गोबां जानाय ओ फिथाइ सामथाइ दं ओं मैगं थाइगं मा मा बेखौ मिथिगौ जायखिजाया बेनि बागै एसे बुंना होदो फिथाइ सामथायाइ बायदिसिना फिथाइ साथायाइजों बा लानानै बा मैगं थाइगंजों बा दफां लाइफां बेफोरनि बागै एसे बुंदो नोंथाङा।
अ ओ बेफोरबायदिथ' फिथाइ सामथाइ फिथाइ सामथाइ माने मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिबोथ गायनाय जायो। ओ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला जोगोनार ओ बिथिंजाय जाबाय बानलु आबाद जोगोनार आबाद। गोबां दं सिबिं बेसर बेसर आबाद, सिबिं आबाद आरो गम आबादबो ओ जायखौ जों
आरो फिथाइ सामथाइनि
औ फिथाइ सामथाइ दानि जुगावथ बेफोरबायदि फिथाइस सामथाइ हिसाबै बैग्रि बैग्रि फिथाइख खौ गायनाय नुनो मोनो आरो दासान्दि बैग्रि फिथाइ गायनाय नुयो, नुनो मोनो। जोंनिजा बैग्रि फिथाइ नारें कारजि नारें खमला बेफोरखौ नुयो, बेफोरखौ गायनाय। नुयो आरो
बेफोरबायदि
औ
आरो मैगं
मैगं थायगं ओ जोगोनार आबाद जोगोनार आबादाबो बेफोरबायदिनो दुब्लिखौ ओ गिबियावनो गायनायनि सि सिगां हाल एवग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव बेनि बेगर बेनिफ्राय बिफां ओंखारबाय ओ बेनि उनावहाय ओह बेथ' मोनसे ओह मा होनगोन बेखौ मानलाग्रा मानलाग्रा आबाद।
औ लाव जेरै
औ औ। मानलाग्रा आबाद औ लेस्रा
मैफ्रि बेफोरबायदिब दं आरो।
फान्थाव ओ जोंनि बेफोरबायदि सा सानजा ओनसोलावथ' थालिर थालिर बिफांबो गायनाय नुयो थालिर बिफां जायखौ थालिर फिथाइ। देहानि थाखाय गोबां मोजां।
औ
नेक्स्ट टाइम अ गायनाय नुयो आरो
नोंथां ओमफ्राय बेखौ मा होनो रांखान्थि बेलायाव माबायदि बाहायनाय जायो बे फाननानै
अ
जेरै साहा बागाननिफ्राय साहा आबाद मावनानै रांखान्थिनि बेलायाव बाहायनानै मा मोननाय जायो जेरै हमना ला साहा आबादनिफ्राय हा बिलाइखौ फाननाय
औ
फालांगि खालामनाय।
औ औ। फालांगि खालामनाय बे साहा जोंनि सा सानजा ओनसोलावथ' गोबां ओ साहा साहा आबाद
गोबां माने दंफां लाइफांनिफ्राय
एम्फौ फिसिनायजों लोगोसे आरो दंफां लाइफांनि आबाद मावनानै गोबां एम्फौ फिसिनानै बेनिफ्राय
औ औ औ औ खुन्दुं दिहुननाय औ औ ओ
आरो बे आबाद मावनाया हारिमुजों गोबां लोब्बा दं। जेरै हमना ला बिहु माने बैसागु। बैसागु आबादनि बेलायाव माइ गायनाया गोबां माने सरजाबफानाय गोलैयो आरो गोबां सोमोन्दो दंनाया
जोंनि बेवहायथ' बेफोरबायदि ओ आबाद हिसाबै ओ एम्फौबोथ फिसिनाय जायो जाय खौ जोङो लाथा एम खौ होननानै मोनथि
औ बेखौ आरो दंफांनि गेजेरजोंबो हायो आरोना।
औ औ बेखौ ओ
मा बि नोंनि मुंखौथ' आं बावगारबाय। आंनि मुंखौ? बेवहाय माने बिफांङाव थायो आरो इयो औ।
बियाव आबाद दाव माने जेराव माने जेबो केमिकेल माने दोरोङारि आफाद जेराव बिगियान जों जेबो सोमोन्दो गैयि दोरोङारि आबाद जेबो केमिकेल होयै मुलि बाहायालासिनो मावनाय आबाद जेरै गोबोरनि हाखारजों बानायनाय।
नंगौ
खौ माने आबाद खौ मोननो थाङोमोन आरो दानियाथ' गोबां सोलायलांबाय सोलायलांनो हमबाय माने
दाथ गोबांङा
दोरोङारि आबादनि जायगायाव माने गोबां
नोंगौ
बिगियान नि बेलायाव सोलायनानै गोबां मुलि बाहायनानै केमिकेल बाहायनानै मावनाय जायो आरो
दानि जुगाव
सोलायनायजों गोबां माने माइ हमना ला माइनि फिथाइखौ
औ।
गोदो गोदाय नआवनो माइसा माइ लाखिनानै
अ
बेखौ गायनाय जायोमोन नाथाय दानियाथ गोबां दारिमिननिफ्रायसो फैनाय माइखौ नुनो मोनो। बिदिसो आबाद मावनाय जायो।
अ नोंगौ।
गोबां सोलायलांबाय गोबां जेंना जायो आरो
औ औ।
जायगानि थाखाय आबादआ माने गुबुंद्राय जानायनि बेलायाव मोजां जानाय बिथांमोना माने जौगानो हाया। जायगा गुवार मोनोब्ला मोजां जागोन आरो बोथोरफोर आरो बेसेननि बेलायाव रांनि खरसा खालामनो हायिआव जेरै रां बेयाव माने बेफोरखौ आबादखौबो मोननो हाया। आरो बोथोरनि सोलायनाय अखा बांद्राय जानाय बा सानदुं बांद्राय दुंनाय बेफोरनि बेलायाव जालाङो आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ ओ बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंजों एसे सावरायफानायनि थाख खाय गोजोन्नाय थाबाय।
जासिगोन दे नोंथां।